ओ ओ औ नोंथां खोनादों दा?
औ खोनादों।
उम नोंथां दे नोंथां होमबा जों दा निया मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां नोंथाङा बुंग्रोदो एसे।
ओ आयदाया दा साननैसोआव ओ जोंनि आसामाव अरुणाचलनि फ्राय जेनाखि बोहैबोनाय बा बान्दो थेनानै दोननाय जोंनि बान्दोफ्रा बायफ्लंनानै जोंनि आसाम ओनसोलाव ओ गोबां बेबायदिनो दै लोमसावनानै खहा खालामनाय जोङो नुनो मोनदों दा बेनि सायावनो एसे सावरायनो
अ दैबाना जानायनि सायाव सरायनोसै। ना होमबा नोंथां औ औ ओरैनोथ' जोंना दा बोथोरा दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां दा दैज्लां बोथ थोराव अखा हानायनि थाखाय माने दैफोरा माने बांनानै दैबाना जायो नङा होमबा नोंथां नै दाख्लैसो साननैसो सिगां जुब जुब बिराद अखा हादोंमोन नोंथां जोंनि ओन्सोलावबो दा बे जोंनि सह अखा हानायनि थाखाय माइ दुब्लि बोथोरावथ' दा गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दं नङा होनबा नोंथां। ओमफ्राय बे दाख्लै साननैसो सिगां अखा हानाय बोथोराव माने खोथिया गोदान फोनाय सम जादोंमोन अब्ला बे टाइमाव खोथिया माने अखा हानायजों माने लोमसावजोबनानै माने खोथियाफ्रानो गाज्रि जादों आरोखि नोंथां जोंनि ओनसोलाव। दा औ औ दैज्लां बोथोराव बिदिनो ओ बोथोर गैयै एखमबा अखाया हाबाथाय हाबा गोबां हायोना। गोबां अखा हानायनि जाउनाव माने मा होनो माइ आबादाबो एसे जोंना ओ जाबायदि जानां औ बेबादि जाया आरोखि खोथियाफ्रा माने दै लोमजाबनानै दै लोमजानानै सेहेरा गैयि जानानै दं आरो नोंथां दासान्दि। औ दा नोंथाङा ओ नोंथां बे आयदा लानायनि सायाव एसे मोजाङै फोरमायदों नोंथां। बे दै बानानि सायाव।
औ नंगौ थारैनो ओ जोंनि आसामाव एबा ओ जोंनि जोंनि आसाम ओनसोल बा हायेन ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो दैज्लां बोथोर सफैबा ओ गोबां जिल्लाफ्रावनो दैबाना जायो थिग बेबायदिनो ओ जोंनि ओ ओनसोलाव जानाय दैबानानि सायावहाय आं एसे फोरमायनो सानदों।
ओ औ औ जागोन दे नों थारैनो।
ओ जोंनि ओनसोलाव ओ
अरुणाचल हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय ओ जिथुनाखि दैमा बे दैमाया गोब बां ओनसोलाव जोंनाव ओ दै लोमनानै खहा खालामनो हदों आबाद फोथारफोरखौ। ओ खहा खालामनाय नुदों आरो बेबायदिनो गोबां ओ जेनोखि आबाद मावनाय ओ खोथिया बेफोरबो दैजों ओ बुखारजानानै ओ बोहैलांदों आरो दासिमबो दै ओ खोथियाफ्रा ओ फबसिन जानानै दं आरो माइफ्राबो बेबायदिनो फबसिन जानानै दं। आरो जोंनिथिं बेबायदिनो जिथुनाखि माखासे थांलाय फैलाय हान्था मेला बैफोरबो दालांफ्रा बायनानै जेथुनाखि दै लोंनानै हा खुरखानानै बेबायदि मोनसे गरा मोनसे महर लादों आरो बेबायदिनो मोनसे खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो ओ जोंनि ओनसोलाव अ माखासे जिथुनाखि ओ बिफां लाइफां ओ जिब जुनाराबो दैयाव गोजावलांनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां दा नोंथांमोननिथिं माबायदि जादों दैफ्रा दैबाना
दा दासान्दि नै दाख्लैबावैसो आं दहाय सिगाङावसो बुंखांबाय नोंथां दाख्लै बावैसो अ अखा हानानै माने दैबाना जानानै थांखांबाय जोंनियाव दा बै समावहाय माने खोथिया फु-फोनाय टाइम जादोंमोन नङा होमबा नोंथां। खोथिया फोनाय टाइमावथ' दासिमहालागै सोलिगासिनो दङ नाथाय बै समावहाय माने खोथियाखौ बांसिन फोनाय जादोंमोन आरो मानसिफोरा गामिनि मानसिफोरा माने अखा दै लोमनायनि जाउनाव माने खोथियानो बारा थिग जायाखै नोंथां। दा नैबे साननैसोआवथ' जोंनाव दै गैथ'वा नोंथां ओ अखा हानायाबो बारा थिग जायाखै दा दैबानानि जेबो माबा गैथ'या आरो नोंथां आं ओरैनो बुंनो थाङोबा जोंना जोंनि ओनसोलाव माने दैबानाया दैज्लां बोथोराव बांसिन समावनो माने दैबाना जानायखौ जों दा नुनो मोनो आरो नोंथां मानो होनबा जोंनि हाया एसे गाहाय जायगा नालाय नोंथां। दा गो सिगां समावबो जों दैबानाखौ जानायखौ नुयोमोन नाथाय सम आरो बोथोरखौ लानानै ज जायोमोन गोदोनि समाव नाथाय दा जोङो बो थोर गैयाब्लाबो बोथोर जानायनि सिगांनो ओ गोसो जान अखा हालाबायनाय मा होनो जेब्ला अखा नांगौ अब्ला अख खा हाया जेब्ला सान्दुं दुंनांगौ अब्ला सानदुं दुङा। माने जिखुनु समावनो बोथोरा सिगांनि बायदि नंलिया नालाय बेखायनो सोलाय सोल' जानायनि जाहोनाव माने जेब्ला अखा हायो अब्लानो दैबाना जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ औ औ नोंथां आंनि औ मोनथिनाय एबा साननानै मोननाय बायदिब्ला
औ नोंथां।
दैबाना जा जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों दैमानिफ्राय ओ अन्थाइ बाला बोखांनायनि जाहोनाव आरो बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायबाय थानायनि जाहोनाव बेबायदि थासारिया नाखि बांसिननिफ्राय बांसिन जादों होननानै सानो नामा
औ नंगौ नोंथां औ नंगौआनो नोंथां मानो होनबा जोङो बांसिन ओ दा आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव फिफां लाइफांफोरबो गैयि जानायनि जाहोनाव माने फिफां लाइफांफोराबो खमायलांबाय। बिनि थाखायनो माने बोथोर थिग गैयैलाय माने जिखुनु समावनो अखा हानाया एखमबा बारा एखमबा खम बेबायदि बारा अखा हानायनि थाखायनो मा होनो दै बानाया जायो। नोंथां नङा होमबा
अ नोंथां आङो जों गुबुन मोनसे आयदायाव एसे सावरायबावनो नामा?
औ दे दे जागोन नोंथां आं बारा माबानो
नोंथाङा ओरैनो जोंनि मैगं थाइगं मैगं मैगं थाइगं गायनाय आबादारि बिथिंङाव नोंथाङा माबाफोर मोनथियो नामा
जोंनियाथ' मैगं थाइगं जोंनाथ' दा जोंनि ओनसोलावथ' जों मोननै रोखोमै आबाद मावो जेनेबा मेसेंनि आबाद आरो दैज्लांनि आबाद नङा होमबा नोंथां दा जोंङो नायनो थाङोबा मेसें बोथोराव दा दैज्लां बोथोराव जोंङो बांसिन भिन्दिनि भिन्दि आबाद सबाय बिमानि आबाद ओमफ्राय जिंखा फोरला बायदिसिना आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने मानलानाय मानलानाय हारिनि बिफां लाइफां बेफोरो माने दैज्लां बोथोराव बांसिन जायो नालाय जोगोनारफोरखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो नोंथां दा एसेबां मानि आबाद मावनाय माने जोंनि ओनसोलाव गैया नुयाखौनो जायो दा माने नोंथां गोदोनि समाव मावोमोन नाथाय दानि दिनाव जों आं माने जोंनि ओनसोलाव जोंनि खा खाथि खाला ओनसोलाव माने आबाद मावनायखौ जों नुनो थांलिया जा आबादखौ मावो बिदिनो नआव जानो थाखायल एफा एनै जेनेबा मैथा बांगालफोरनि मैथा बांगाल मैथा गोजा बायदिसिना रोखोमनि माने आबादखौ नआव जानो थाखायल गायनायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोननिखौबो आबाद खौ दा माबायदि मावो नोंथां
जोंनिथिंबो बेबायदिनो जेनाखि दैलां बोथोराव आथिखालाव जोंङो नुनो मोनो आबादखौ ओ मोनथाम रोखोमै मावनाय जायो ओ जोंनिथिंजाय गिबियावनो ओ दैलां बोथोराव माइ आबादखौ मावो बिनि उनाव माइ जोबखांनाय लोगो लोगोनो बेवहाय माखासे जोनाखि माइजोंनो माखासे ओ गायखांनायनि जेरनि हाखांनाय लोगो लोगोनो बेवहाय माखासे आबाद जायफ्राखै आबाद जोंनि बेहाय मेसेंनि आबाद बे आबाद आबादखौ जेनाखि बेवहाय गायो गायनानै लोगोसे आरो बे गायखांनाय लोगो लोगोनो आरो मोनसे जेथनाखि बेखौ फिथाइखौ मोनखांनायनि उनाव आरो मोनसे गोदानै मोनसे आबाद मावो जेनाखि हाखौ आरो एवफिननानै आरो बियाव मोनसे गोरान खेथि महरै बिदिनो जोंनि जाग्रा फसल फसलफोरखौ जोंङो मावनायखौ जोंनिथिं नुनो मोनो आरो बेबायदि दिनै दिनैसिमबो जोंनिथिं मावगासिनो दङ आरो बेवहाय
औ
नुनो मोनो आथिखालाव जेनाखि जों रासायनारिनि हायाव रासायनारिनि हास सारनि सायावबो जों एसे सावरायनांगोन जाय रासायनारि हासारखौ बाहायनानै ओ जों थाब थाब ओ जेनाखि आबादनि फिथाइखौ जों मोननो हायो आरो थाब थाब देरो थिग ओ बेबायदिनो आबादखौ ओ मोनथाम रोखोमै मावनाय जायो आरो मोनथाम रोखोम आबाद मावनायनि फसल फाननायनि दारै गोबां रांफोरबो आरजिनो हायो जों दिनैजाय आरो बेबायदिनो दासिमबो जोंनिथिं गोबां आबादारिफ्रानो मावनानै बेबायदि सोलिगासिनो दङ
औ नोंथांमोननिखै मा बेसरनि आबाद आरो सबाय नि आबादफोरखौ दासिम मावो नामा नोंथां
औ जोंनिथिं थारैनो जोंनिथिं दासिमबो बेस बेसर आबाद आरो सबाय आबाद बेफोर आबादखौबो जोंनिथिं मावो आरो बेबायदिनो कफि बानलु आरो बेबायदिनो टमेट' आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि जोंनि आबाद मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोरावबो नाखि दैज्लां बोथोरनि माखासे आबाद मावनाय जायो जेरै फसल ओ फसल होननानै बुङोबा जोंनिथिं ओ सबाइ बिमा होनना बुङो। जायखौ जों आरो बेनि उनाव खांख्रिख'ला आरो केरेला बेबायदिनो फान्थाव बायदि बायदि आबादखौ दैज्लां बोथोरावबो जोंनिथिं मावनाय जायो आरो नोंथांमोननिथिं दैज्लां बोथोराव माबाफोर बेबायदिनो आ
जोंनिखैथ' बिदि आबाद मावनाया मावो नोंथां नाथाय न'आव जानो थाखायल' न'नि मानसिफोर ओ मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नाथाय फालांगि खालामनो थाखाय जोंनाव बेबायदि आबाद मावनायखौ जों दा नुनो मोनलिया नोंथां औ नोंथां।
जोंनिथिं दासिमबो मावो आरो बेबायदिनो मावनानैबो सोलिगासिनो दङ' आरो जोंहाबो न'आव बेबायदिनो सबाय बिमा बेबायदिनो फान्थाव बा खांख्रिख'लाफोरखौ मावनानै बेबायदिनो ओ सम सम न'खर सालायनायाव आरो रां जिथुनाखि नांगौ जायो बे रांखौ जोंङो सुफुङो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ' ओ खोब मोजां मोनबाय नोंथांजों रायज्लायनानै नाखि दिनैनि मोनसे मोजां आयदा मोननै आयदानि सायाव जों सावरायबाय बेनो जाहैबाय दैबाना आरो मोन जाहैबाय जों आबादनि सायाव फसल आबादनि सायाव खोब गोजोननाय थाबाय नों नोंथांनिसिम जोंहा समा जाबाय उन समाव आरो माखासे आयदानि सायाव लानानै जों सावरायहरसिगोन।
औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।